अ नोंथां । खोनादोंना?
था खोनादों
औ आं खोनागासि आं खोनागासि होनो दे । दा जोङो औ दा जोङो होमबा
औ आ खोनादों अ नोंथां ।
बुंनाय।
ओ मानिसायाव साव
जों दा
सावरायनो नामा?
औ औ औ । दे ‌।
औ नोंथां दे जों होनसै नङा होमबा।
औ।
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो न'आव मा मा जायो ओरैनो जेनेबाथ' रेजेंगा जायो नङा होमबा जोङो जेरै फिथा जायो। सौराय जायो नारेकलनि लारु जायो सिबिंनि लारु जायो होमबा। बेनि अनगायैबो जोङो लावदुम फि था जायो। नङा होनबा। औ ओ औ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा ओरैनो नोंथाङाथ' फिथा जायो। ओ जों ओ जोंथ' जेरैबो बैस सागो जियानो जा न' माब्लाबा नोंसा जरन जायो नङा होनबा ओ फिथा नोंथाङा माब्लाबा फिथा सावफेरबाय नामा।
औ न'आवथ' सावनायानो जाखायो मागोबा।
औ बे फिथानि सोमोन्दै नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
फिथायनि सोमोन्दै माने जोङो फिथाखौ उम उम मागो। मागोआव जानाय जायो आरो माने सावनाय जायो। फिथाखौ जोङो। मागोआवनो गिबि खेब सावनाय जायो आरो बिनि उनाव बिदिनो मालाबा गोस जायोबा बिब बिदिबा जाफिनो आरो जोंङो किनतु। नाथाय मु जोङो मागोआव फिथाखौ। बांसिनानो बयनिबो न'खराव बर'नि बयनिबो न'खराव जोङो नुनो मोनो आरो। सामफ्रोमबोनिबो न'खराव ओमफ्राय। ओम ओमफ्राय बिदिनो। औ।
औ दे नोंथाङा बुंग्रोलाय।
दे नों नोंथाङा बुंग्रो दे।
जोंहाथ' फिथाफोरखौ जिहेतु जोंना बर'फोरा मागो आरो बैसागो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ समावनो जोङो फिथाफोरखौ जायो ओ। बेनि अनगैबो नोंथाङांं जेब्लाबो सावनो गोनां जायो अब्लाथ' जोंनो माइरं नांगौ जायो नङा होमबा
औ माइरं नांगौ जायो‌
औ जेरै सिथाव फिथा सावनो थाखाय बा एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरं नांगौ जायो नङा होमबा? बेनि अनगायैबो बे जेब्ला। सिथाव फिथाखौथ' जोंनो माथा नांगौ जायो नङा होमबा। खौ जोङो माइब्रानि अनगायैबो गुबुन जेरै परिमल बायदिसिना बायासमति बेफोरबायदि माइरंफोर बाहायो नङा होनबा। जे जेनेबा माइब्राजों लोगोसे बे माथाखौ होयोबाथायसो माने फिथाइया मोजां जायो आरो नङाबा। बांद्राय जेब्ला थाउननि फिथा सावोना। बेयो माने बांसिन आथा जायो होननानै। बुङो आरो। बांसिनै बोलियो होननानै। बुङो फिथाइआ बोलियोबो। आरो एन्थाब फिथा सावनो। थाखायथ' आरो माबा नांखागौ जायो जेनेबा। माइब्राखौनो नांगौ जायो नङा होनबा।
औ।
औ ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ जोङो बेफोर फिथा सावनायनि अनगायैबो जोंथ' लावदुम फिथा सावनो थाखाय जोंनो ओ माथा नांगौ जायो नङा।
औ माथो नांगौ जायो।
बेफोरखौथ' माथाजोंनो बानायो बेनि अनगायै बिदि मोनसे दाब्ला दाब्ला फिथा दोङो हला साफ्रि होनना बुङो जों बेखौ जानो हागौ जायगा लायोै जायगा गुबुन गुबुन बुङो।
औ कला साफ्रिखौनो होनखायो जोंनियावबो।
औ जों बे। थ' दैजोंनो सावो नङा होनबा दैजों लगायनानै बेहाय संख्रि होनानै खायसेया हालदैबो होयो। जाहाथे नुनायाव समायना गोमो नुयो होननानै।
दैबो होयो।
औ ओ नोंथां बेवहाय ओ जेब्ला जोङो आरो ओरैनो बे लावदुम फिथा सावो नोंथाङा लावदुम फिथा सावनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
अ लावदुम फिथाखौथ' जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुना लाग्रोबाय। गोबावयैनो सोमनानै बेखौ सो गोबाव सोंखांनायनि उनाव खायफा मानसिफोरा मा खालामो ओ हरसे सोमना दोनो। हरसे ओमफाय फुङावहाय खाङो ओमफाय बेखौ सुखांसि सिगोन ओमफाय दै मोजांजों खोननै खेबनै खेबथामसो सुइस्र'सिगोन । सुस्र'खांनानि उनाव बिखौ दसे फोरानसिगोन। देनो थाखाय ओमफ्राय उनाव फोरांखांनायनि उनाव एसे रानदोबा मोना बिखौ खायफा मानसि सिफोरा दिंखियाव दैयो खायफा मानसिफोरा उलाराव देयो। बिदि जायो आरो ओमफाय देबाय देखांनानै न'आव लाबोबाय। न'आव लाबोखांनायनि उनाव मा खालामो? बेखौ जिदौ जिदौखौ अराव होसिगोन माने जिदौआव दै गुदुं खौ होसिगोन। दै गुदुं होखांनायनि उनाव बेखौ लावदुम फिथाखौ बिनि गुन्दैखौ बेयाव होसिगोन आरो सायाव तिक्लि जे होनो जोङो टेटलि ना तिकलि गुबुन गुबुन होनो मानसि मानसिफोरा आरो बेयाव होसिगोन गुन्दैखौ बेनि सायाव ओ खायफाया होयो सिबिं खायफाया होयो नारेंखल नाथाय जोंहा बां सिनिनो सिबिंनि जानो गोथाव मोनो नालाय ओखायनो जोंहा सिबिंखो ओ सिबिंखो होसिगोन आरो इनि सायाव गुन्दैखौ होलायसिगोन आलो बेनि सायाव सिबिं होलायसिगोन आरो बिनि सायाव बे अन गुन्दैखौ होलायसिगोन बिदि खालामो आरो बिखो सावसिगोन। बिदि ओमफ्राय सिबिं खौबो जोंहा सिबिं सिबिं गोजा देया। बुंनो थाङोबा जोंहा सिबिंजों लोगोसे होफायो उम हाइजें बेनि उनाव सिनि माने सिबिंजों लोगोसे हाइजें आरो सिनिखौ जमायै एवफायो आरो ओमफ्राय एवखांनायनि देसि गोन होनोमबाना माने हाइजें होफायोबा मोजांसिन मोदोमो बिदि आरो औ होमबाना जानोबो गो थाव जाबाय। उम दा नों। थांनिखौ सावरा होनदो होनबा नोंथां मा सावो नोंसा उम
थां बेबायदिनो सावो। जोंहाथ' बांसिनै बेबादि सिबिंनि जानाय जाया न'आव जेहेतु नारेलखल बि बिबां दंङ बे नारेंखल बिफांङा नारेंखल फिथाइनिनो बांसिनै सावनानै जायो आरो ओ बेबायदिनो खालामो ओ ओ जिदौ होनना बुंङो जायखौ दैहु बो बुङो बे दैहुआव औ बे दैआव दैखौ गुदुं खालामनानै मोजाङै गोदौ होना ओमफ्राय जाहा औ बेवहाय बेनि उनाव मोनसे हिस्रिसो एसे मोजां हिस्रि लायो जाय गोबा आरो
उम।
औ बे गोबबा जिखौ लानानै बेनि उनाव बे तिथलि होनना बुङो ना। आ बिनिख खुगायाव बेखौ लायो आरो‌। ओ होनानै इयाव। ओ नारिखलखौ होगोन बाथ थो नारिखलखौ सिगाङावनो जिहेतु एवनानै लाग्रो हानाय जायो नान लाय सिनिदों ओ बेखौ। बिनिफ्राय बेबादिनो एसे फिथा गुन्दैखौ होलाय। नारिखलखौ होलाय। बेनि उनाव आरो बिनि सायावनो ओ फिथा गुन्दैखौ होलाय बेब खालामो आरो खालामनानै बेनि उनाव। ओ बेयाव जौदु जो-जि दु जिदौ होनना बुङो जेद बेहाय दैहुआव। होयो आरो उन्दै मोसायाव। बेनि उनाव जेब्ला बियो। मोनो अब्ला बेखौ बोखाङो आरो। बेनि उनाव औ। जानाय जायो। बांसिनै गुदुं गुदुं जायोब्ला मोजां ज
औ मोजां जायो ओं अखा नायै दोनबाथाय गोरासिन जायोना बेयो लावदुम फिथाइया गुदुं गुदुं जायोबा नोङो थाइब्रै थाइबा बिस जानो हायो आरो।
औ बे नोंगौ नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो नोंथांनि न'खराव जानांगौ ओ सिबिंनि लारुबो बानायो बा नालिख
औ जोंहा ओ नारेंखलनि लारुल'सो बानायो जोंहा सिबिंनि रालु लारु बानाया।
औ नोंथां बे ओ नारिखलनि लारुखौ माबादि बानायो ओरै
औ नारिखलनि लारुखो उम मोद ननै मोननै रोखोमनि राननो हायो। मोनसेया जाहैबाय ओरैन नो नारिखल' गोजा मोनसे एवनाय। आ फाय मोन से जाहैबाय नारेखलजों लोगोस से सुजि दाजाबफानाय।
औ औ।
ओमफ्राय जोंहा बांसिन सिनानो नारेंखलजों सुजिजों एवफायो। नारेखल गोजाम लारु बानाया आरो जोंहा। बेखौ एवफासिगोनमोन ओ ओ गिबि गिबियावनो नारेंखलखौ मोजाङै एवना लाबाय। एवखांनानै उनाव इसे मोननोसिगोनांबा इसे गाब फैनोसिगोनांबा खामानिया ओ बे सुजि जोंहा सुजिसो होयो नालाय सुसिखो होसनना होस सिगोन आरो माने नारेख खल' मा खालामो? एवैनि सिगांनो जोंहा सिनिखो लगायफाजोब खायो। नारेखलाव ओमफ्राय बिनि उनावस सो एवसिगोन बिखौ। एथाय खथा साब होननाय बयबो मानो होनबा बेयावनो थाव ओंखार खायो नालाय नारेखलावनो।
औ औ
बे नारेखला मोननोसि गोनांबा बे सुजिखौ होना होफासिगोन आरो। ओमफाय इयावबाय थासिगोन इयावबाय थासिगोन ओमफाय नारेखलनि लारुआ मा जायो? गुदुं गुदुंबासो लारु खालामनो मोजां जायो। सेफ्रुनो नोङा होमबा इयो जेसेनो गुुस सोलांगोन एसेनो बायलांबाय थागोन माने। बिदि जायो आरो दा नोंथाबो फोरमायना होदो एसे
औ नोंथां ओ बेबादिनो नारेंखर लारुखौ बानाय यो नारेंखल लारु खौ ओ गिबियावनोथ नारेंखल लालु बाल बानायनो थाखाय बेखौ नारि ओ गोरानसो नांगोन नङा होमबा?
औ औ
बे नारेंखल गोरानखो दाननानै आरो दाननानै बेनि उनाव बिनि बिगुरखौ दानानै गारनानै आरो बिनि उनाव सिं खावो बे सिं खावनानै बिनि उनाव रुखिनानै लाग्रोयो आरो रुखि ग्राजों आथिखालाव थ रू खिग्राया बै ओ ग्रेन्दारफोरबो ओंखारबाय नङा होनबा?
औ औ औ
बेजों मोजाङैनो रुखिग्रोना लानानै ओ बेनि उनाव बेवहाय सिनि होखायो आरो सिनि नांगौ जखानि सिनि बेसेबां आरो सिनि मोजाङै होयोबासो नारेंखलनि लारूआ जिहेथु गोथाव जायो नङा होमबा? गोदै जायो औ बेखौ बेबादि सिनि लगायनानै बिनि उनाव एवो आरो सारायाव थाव होआ लाबसिनो गो रानैनो एवो गोरानैनो एवनानै जेब्ला बियो एसे मोजां जायो आरो ओ गा-गाबुद फुरथिबाथाय अब्लानिया बेखौ लारु बानायबाय आरो होखांनानै
औ औ औ औ दे बिदिबा न
औ दे
दोनथ लाइन्सै
औ